हालौ औ खोनादोंना नों थां?
औ खोनागासिनो दं नोंथां।
साननो सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोथां।
नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
ओ ओ दा आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोङो माने गुबुन जायगायाव थांनानै गावखौ माबास सोलोंथाइ लाहैनो बा गियान आरजिनो बेरायनानै माने सोलोंथाइ लानो हायो नामा बेनि सायाव एसे सुंद'यै सावरायनो होननानै
अ नोंथांनि बायदि दिब्ला जेनेबा जों गुबुन जायगायाव दावबायनायनि गेजेरजों नङा होमबा जों माखासे गियान आरजिनो हायो ना हाया नङा होमबा? औ। अ खोब गोजोनथाव नोंथां नोंथांनि जि सावरायनो लानाय आयदा। दा हागोन दे आरो नोंथां निसय हागोन उम‌।
आं गिबि गिबियावनो बेखौ बुंनो सानो माने
औव
माने न'आव थाबाय थानानैबोथ' माने एसेबां माने गियानखौ मोनजोबा नालाय। जों औ औ माने जोङो। जेरै जेरैबायदि जों फरायनो थांनाय बा कलेज स्कुलफोराव थांनानै जे गियान आरजियो।
उम।
थिग बेबायदिनो जों माने गुबुन जायगायाव थांनानैबो, माने जायागा दावबायनायजों लोगोसे बेरायनाय बा नायथिंनाय बायदिसिनानिफ्राय जों गियानफोरखौ खौ माबोरै बुथुमना लानो हायो बेनि सायाव एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ निस्सय हागोन दे नोंथां हागोन दे।
औ औ।
थ' दावबायनाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो, जोंनि जिउनि जोबोद गोजोनथाव बा बे जिउनि मोनसे खराद होननानै बुंना लानो हायो आरो जों। सहायनाया जोंहा गोबां रोखोम खोमनिबो थायो। नङा होमबा त'। जों दावबायनायनि गेजेरजों जों गावखौहाय, ओ गोबांथार गुनि गियानि खालामनानै लानो हायो बेखौ आंबो फोथायो। दावबायनायनि गेजेरजों जोङो, गावनि गोसोखौहाय गोजोनग्लाय होनानै लानोबो हायो आरो नङा होमबा? दा आथिखालाव नुयो जोङो गोबां। थार सुबुंफोरानो दावबायसै खिन्थु दावबायनायनि ओंथिया माने बा दावबायनायनि गुबै थांखिया। बयनाबो आलदा आलदा। सोरबा माने गावखौ गियान आरजिहो थाखाय दावबायो सोरबाया गावनि गोसोखौ खौ गोजोन होनो थाखाय दावबायो। नङा होमबा नैफोरबायदि आरो। बा सोरबाया माने मजबुरि बा एकदमबार थांथारनांगौ नैबे मोनसेनि थाखाय सोरबाया दावबायो आरोखि। थ'। कमनलि जोङो दावबायनाय होनना बुङोब्ला जोङो जों जेब्ला दावबायगोन नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
खि लानायानानै नों जेब्ला था दावबायो। अब्ला जोङो गोबांथार नलेज गियान कालेक्ट खालामनानै लानो हायो आरो। दा जेरैबायदि जोङो। जों जि जायगायाव दङ' बे थानाय जायगानि बा बै गुबुन मोनसे दाबसे जायगानिया जोंना माने इनभारनमेन्ट आनो हग बा बि सोरनि रायज्लायनाय नङा होमबा। बा बिसोरनि थांना थानाय लिभिं स्टाइल नङा होमबा। बैफोरबो माने एक्सट्रा माने गुबुन गुबुन जाहोयो माने। दा जों जेरैबायदि जों जे जायगायाव थादों नङा होमबा बै जायगानि नों जे जायगायाव थांगोन बा जे जायगायाव दावबायहैगोन बैसोरनि सुबुंफोरनि थानाय जानाय बा इनभारनमेन्ट बेफोर माने सब आलदा आलादा माने। नङा होमबा जों बेवहाय ओंखाम जायोब्ला बै नोंथाङा दावबायहैैनाय जायगायावहाय ओंखाम जायाबो जानो हागौ। नङा होनबा। बा जों बेयाव जि राव रायलायो बे रावखौ बै जायगायावहाय रायाबो जानो हागौ। नङा होमबा। नैबे मोनसे आरो दा बेनि फ्राय जों बेसिकेलि गोबांथार नलेज जोङो मिथिनो हायो। जों जेरै आ फार्स्टअफअल जोङो इनभारनमेन्टआ जोंहा सेन्स जाहैयो नङा होमबा। जोंनि जायगायावहाय लोंला जाला इडुकेटेड गैयाबो जाना बिदिफोरबायदिबो जानो हागौ। खिन्थु बै गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला बैसोरनि जायगायावहाय गोबां सोद्रोम गोनां फरायनायजों लोब्बा गोनां नङा होमबा। बेफोरदिबो जानो हागौ। थोद नों बेनि गेजेरजोंहाय बिथांमोना जे माबोरै फिसफिलि थायो दा बिथांमोननि गेजेरावहाय सोलोंथाइया माबायदि बिथांमोननि गेजेरावहाय कमिनेसन आ सुबुंफोरनि गेजेराव माबायदि रिलेसन दंलायो माबाय रिसपेक्ट खालामलायो नैबे माने गुबुन गुबुन जाहैयो नङा होमबा नैबेखौबो जों सोलोंनानै लानो हायो आरो। दा थिग बेफोरबायदिनो जोङो हारि जाथि होननायनि गेजेरजोंबो जों बेवहाय मोनसे थाङो आरो। जे जोंनि ओनसोलाव थानाय हारिया माबायदि ओ फरिबेसजों सोलियो। बैयाव थानाय हारिनि सुबुंफोरा माबाय- बिदि जों सोलियो नङा होमबा। नैबेखौबो जोङो मिथिनो हायो आरोखि दा बे एक्सेलि जोङो इनभाररनमेन्टआबो जोंहा आलादा जाहैयो दा जेरैबायदि जोंना बेवहाय गरम बोथोर बा दैज्लां बोथोर जा लोगो हमो हमबा थनों बबेबा दबसे जायगायाव थांनानै बैसोरनि जायगानि बिदुङा बेलेगबो जाहैनो हागौ
औ औ नंगौ थारैनो बाथ्रा।
बे आरो मोनफ्रोमबो ओ जायगानि जि इनभरमेन्ट बा सुबुंफोरनि थानाय सुबुंफोरनि राव रायज्लायनाय बिथांमोननि जानाय लोंनाय नङा होमबा बै बेफोर मे जायगा लायै जाया डिपरेन्ट डि फ्रेन्ड जायो माने आलदा आलदा। नङ होमबा दा एस फर एक्जामपोल हिसाबै जोङो बुं हायोब्ला जों आसामनि बासिन्दा हिसाबै जानानै नङा होमबा
औ नंगौ।
जेरै जोंहा दा जोंनि इण्डियानिनो बा भारत हादरनिनो जोंबोथ' आलद दा नङा नङा होनबा दा जोंनि जायगा जोंनि हादरावनो मोनसे जायगायावनो जोंनि बोथोराबो आलदा आलदा जाहैय माने नोंथां दा जेरैबायदि जोङो। नैबेयाव थानानै जों दा दैज्लां बोथोर गरम मोनगासिनो दङ नोमबा। जोंनि साखाथिनो। बा नुसुंसेयाव थानाय जोंहा जेरै आ मेघालया शिलं नुवा होमबा जायफोरनि ओ। इनभारमेनआ। बिथांमोनना आलदा जायो जुदि जोङो नैबेयावहाय जों गोबांथार सुबुंफोरखौ जों मिथिनो मोनो जे। ओ जेब्ला जोंनि जायगायावहाय गुदुं बिदुङा गुदुं जायो अब्ला जोङो गुसु जायगा नागिरनानै थाङो दा गुसु जायगा नागिरनानै। थाङो होनना बुंब्ला जोंहा जोंनि नुसुंसेयावनो थानाय दै जा शिलं मेघालय नुवा होमबा। बेफोराव बेरायहैयो। आरो जोंनि नुसुंसेयावनो थानाय रायजो जेरै अरुणाचल-अरुणाचलनि लादाखनो उम। जोंहा सि। औ बेफोरबायदि गोबांथार गुसु जायगा एरिया दं नङा होमबा बै फोरबायदि जायगाफोराव जोङो थाहैनानै जोङो गावखौनो माने बैसोरनि इनभारमेनजों खोब खाब जहैनो लायो आरोखि थ बेफोरो गाव-गावबा गावनि मोनफा मोनफा ओ सेल्प इनजयमेन्त होनना बुंनांगोन आरो खिन्थु जायफोरानो खि बेरायनायनि गेजेरजों बबेबा मोनसे जाथि हारि बा जायगा बैफोरनि गियान थानाय जानाय लोंनायखौ एक्सप्लर खालामनो थाङो नङा होमबा नैबे आलदा जायो आरोखि थ जहेथुकि नोंथाङा सोंबाय दावबायनायनि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे गियान आरजिनो हागोना हाया होनानै निशय हायो नोंथां दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गोबांथार ओ गियान बुथुमनो हायो नलेज बुथुमनो हायो दा जेरैबायदि माबोरै होनना बुङोब्ला दा जों जेरैबायदि एस फर एक्जामपोल हिसाबै जोंनि नैबेयावहाय थानाय ओनसोलनि स्थाइला बै शिलं मेघालय बा सेराफुन्जि बेफोरनि जायगानि ओ थानाय जानायफोरा बेलेग नङा होमबा आरो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि नैबेनि थानाय जायगाजों बा बै ओ शिलं सेराफुन्जिनि जायगाया बेलेग जानायजों लोगोसे आरो जोंहा बै जम्मु काश्मिर बेफोरनि थानाय जानाय स्थाइलफ्रा बेलेग नवा होमबा जोंनि ओनसोलनि गेजेराव हाय सुबुं माहारिनि गेजेराव जों जेरैबायदि आ आन्डारस्टेनडिंआव थालायो जा जोंनि गेजेराव जेरैबायदि कमिनिकेसन दंलायो दा बै ओम माबानि गेजेरावहाय काशमिर बेफोरबाय दिनि गेजेरावहाय जोंना बेफोरबायदि कमिनिकेसना गैयाबो जानो हागौ नुवा होमबा
ओ नंगौ
जेरैबायदि जायगा लायै जायगा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट जायो अब्ला नों बैफोरखौ माने मिथिनो मोनगोन बुजिनो मोनगोन आरोखि नवा होमबा दा जोंनि गे जेरावहाय जों अबेबा मोनसे जायगायाव थांलायनायनि गेजेरजों हयथ' जोंनि गेजेरावहाय देरसिनखौ जोङो रिसपेक्ट होनोबो रोङाबो जानो हागौ। देरसिनजों जोङो जोंनि रायज्लायनाय ओ थारिखा बा थाल लालायनाया बेलेग जानो हागौ। बै गुबुन जायगानिया बेलेगबो जानो हागौ नङा होमबा? बैफोरबायदि गोबांथार खोथा बा बाथ्राफोर खौ नोंथाङा दावबायनायनि गेजेरजों मोनथिनो हागोन बा मोनना हागोन आरोखि। दा बे जोंनि गेजेरावहाय थानाय जेफोर सोमोन्दो नुनो मोनो कमिउनिकेसन बेफोरखौबो जों मिथिनो हाबाय दा बेजों लोगोसेनो जोंहा बांसिनै इम्परटेनै जोंङो बेसिकेलि मा होनना बुंनांगोन बेखौ इनभारनमेन्टनि सायावबो जोंङो मिथिनो मोनगोन आरोखि। दासो ओरैनो सरासनस्रा जोंङो दावबाया बाबो जों मिथिनो मोनो जे जोंनि जायगायावहाय दा गरम बोथोर। ओजों काशमिरफोराव थांना नायोब्ला जोंनिया दा बिदुंङा गुसु नंङा होमबा? बिनि जायगाफ्रा गुसु ओनसोल। थाग्रा होननानै जों मिथिनो मोनो आरोखि। थ बेनो आरो नोंथां जों दाउ दावबायनायनि गेजेरजों बैफोरबायदि गियानफोरखौ जोंङो मोननो हायो मिथिनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
दा नोंथांनि नोजोरनिफ्राय माबा मोनसेफोर नु दों नामा दावबायनायनि गेजेरजों?
औ आंबोथ दा बेखौनो बुंनो सानो नोंथां माने जोंङो दावबायनानै माने गोबां माने बिदिनो नों थां बुंलांनाय बायदि गियान आरजिनो हायो दा बे बेफोरनि गेजेराव जों जेरै दावबायनानैबो गोबां रांबो आरजिनो हायो ओरै बि माने गुबुन जायगायाव थांनानैबो जों दावबायनानै बेनि इनकाम सर्स बा बेनि जि लाइफ स्टाइल थानाय जानाय बा बायदिसिनाफोरखौ जों माने सोलोंना फैनानै माने जोंनि जाग जायगायाव बे बेफोरखौ माने मावफैयोब्ला बा बेफोरनिफ्रायबो जों माने रां आरजिनाय बा एसे राहा लामाखौ माने बानायना लाना होयो आरो दावबायनायनि गेजेरजों दा बेखौनो बुंङो दा जोंङो गोबां जायगायावनो मानसिफोरा दावबायो बे दावबायनायनि नोेजोरजों गियान सोरजिना लानाय बा बे जायगानि थानाय जानाय स्टाइल नोंथां बुंलांनाय बायदिनो बेनि बा ओ बारहावा बेफोरखौ माने जोंङो गियान सोरजिना लानो हायो बा मिथिना मोना आरो
औ औ नंगौ नोंथां
दा दा दावबायनाया बेनिखायनो सुबुंनि जिउयाव माने गोनांथार होननानै आं सानो आरो
औ औ नंगौ निस्सय थारैनो नोंगौ नोंथां
नाथाय जों गोबां माने दावबायनो हाया मानो होनबा जोंनि रांखान्थिफोरा मोजां नोङा। थासारि आरो रांखान्थि हालोदाबो गासैनाबो मोजां नङा। बेफोरबायदि जाहोनाव माने गोबाङानो दावबायनो हाया बेनि थाखाय माने औ गोबाङानो माने बेफोरबायदि दावबायनानै माने गियान बुथुमनायखौ माने लानो हाया आरो आंनि स साननाय बायदिब्ला
औ नंगौ नोंथां नों
दा नोंथां नोंथांजों अ सावरायनानै गोजोननाय थाबाय नों
दे जागोन दे नोंथां नोंथांसै औ औ दे जागोन दे
गोजोन्थों
दे गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसिमबो